हेलौ औ नोंथां मा औ खोनाबाय दासो दहाय खोनायाखैमोन
औ नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो दंबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना जोंहा
औ हागोन दे नोंथां आङो माने ओरैनो दंथ'यो दायो
अ जोङो गामि आरो नोगोरनि फारागखौ सावरायनोसै आरो ना
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो नामा
जागोन दे नोंथां जों माने गामि आरो नोगोरनि फाराग होनबा जों गोबां फाराग नुनो मोनो बिदिनो जोङो गामिफ्राव गामिफ्राव बिदिनो दंफां लाइफांफ्रा जोंना गोबां नुनो मोनो
औ औ हेल' हेल' नोंथां खोनायासैलायलै नोंथां हेल' हेल' हेल' ओ हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां सावरायग्रोनो बालाय नाम